हेल' मारै जायोब्रा
नुनानै जायगायानो जाया
थोत
नोंनि जायगानि नोंनि जायगायानो उसुबिदा
आमफ्राय आंहा मायावथो खर' सानाय मानसिया बारायाव बोरै थांनांगौब्रा दल'सो थाथ'दोंमोन आं मारै जानला मानला जाबाय थायो रा धोइ। जोङो आं बिदिखौबाथाय रागा जोंनायानो
नोङो मोन-मोनथिखानानै रागा जोंबा जायो। मोनथिखानानै मावनायखौ रागा जोंनानै लाब गैयाथ'।
जालला मालला नो।
नोंलाय गावखौनो गावसो रागा जोंनांगोनब्रा मिनथिखाबाय नालाय नों।
दानो फांखाखौनो फेदेबला जोबगोनसो आं रागा जोंबा।
औवा दिहुनग्रा मेसिना
औ।
फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि फ्रिनो
न'खौ?
उम।
सान्दुं गोसा सान्दुं गो
उम। ओद माबानोसो बानायसै नामा? खामखौ औवा मु औवा औवाखौसो बानायसै नामा?
सौवा गथा गथाखौनो हो डाइरेक्ट औवा गथा गथायानो जायो।
औ बेखौनो ओरै माबानानै होनसै माबा बे माने एसे रोजा रोजाखौ होनोसैबा रोजा रोजा गुदि औवा फिसा फिसा थायोना एसे गोरा गोरा बेखौनो हास'नानै
औवाया मेरला दंना दानबानो मोनो।
खालि माबाखौल' दानगोन इसोरो गाबोन।
बै नों
उम उम।
नों हरनाय बायदि ना
आं हराखै फिथारासो हरदों।
बेनो उम उम बेनो। बारा गिदिर नङा आरो गाबोन जखाखौ बानायगोन र'। गाबोन जखाखौ बानायगोन ओमफ्राय बे माबाखौ सेरजा फिसाखौ आखिना गारबोगोन आंनो
एह
अमा आदार हैगोन
होमबालाय जों सा जों साथामजों मावनोसै
उम
उम नोंसोर नोंसोर बेसिबां बिसेबां होयो खोनथाखादो मारै मारै खालामगोन
आं मिनथिआ बेखौ अस अखांसो मिथिगौ
अखांसो माथोलाय बेलाय नै जानला मानला होननाङा नों
उम आ दायथ'वआ बेनि अख्रांनिसो रां आं बेखौलाय खामानि मावनांगौ नालाय मावनांगौ
माथो मुं बुंनो मोना
मारै
मुं बुंनो मोना होननाया माथो बुंगासिनोलाय
एह नोङाब्रा बेलाय जोंनि रायलायला बायनायसोदा
उम
आ सासेया बै माबायाव थाग्राया हिमालय थाग्राया दाख्लि बुंदों नाम बुंनो मोनो होनदों। आंनि सिगाङाव मुङालाय मा? मेल्ला मानसिनि मुं दं होननानै बुंबाय आरो
मायाव खोथाया मा बेखौ मायाव बाहायनो बेखार जायोना
उम उम
मायाव आजिबो मोनसे गोनां माबा बाथ्रा नंला नालाय बेयो बे अवार्ड सोदोबानो माने ओरैनो जायो आरोखि
उम
दा बियो नोङो गुबुन खामानियाव बाहायजाया माजाया
उम उम
ओंथि गैयिमोन होननाय जाबाय आरो बेनो
ओइ सामला ओइ मालाबा मालाबा मालाबा खोनाबाय साम' लाबोदो रा साम' जानोसै माबा मेगनफोर मोजां जालाबायथोंसै साम' दैनि साम' आप मानो रोङा जाखो फुरा आं सोलोंगोना मा रोङा जाखो माबायाव होबाय माबायाव फुबाय एसे दैयाव सानथाम सानब्रैसो सोबनानै दोनबाय बे जेनेबा गोदान बिदि बिसोर दैयाव सोमखानायबो थायोना फाननाया ओमफाय दा दैयाव सोम खानाया जाखाबाय आरो बेजों दानस'नानैल' जाफैनांगौ आरो बे संगारखानायखौ खिगार होखानायखौ डाइरेक्ट लाबोबाय ओमफ्राय इसे फुबाय माबाजों
दाखोन दाखोन दाखोन गारनाङा
दाखोन एरखानांगौब्रा माबाजों स्टिफेनजों बिजि एरखाबाय खिथुखौ दानस'बाय थबस्र' थबस्रनो ओम दाय दायरेक संबाय दाना
नोंसिनावबो माबा दं साम दानथग्रा सिखा सिखा मोजां मोजांजोंथ दानजाया सिखा मोजांजों दानजायाना
औ औ सिखा मोजां जों
ओम
मानो सिखांनानै दाज जानांगौ बे गोबावजों सिखां इसे इथटुबाव बिदि गेलेमज सामआ बिदि खालामजायाना सिखाखौ गोबां बेनो खालामनो हायाना दबोनो हायाना
खामबानायग्रा मा खाम बानायग्रा मा बानायग्रा दा जों मानि हाग्रा दंफां दानलाबायनानै सेस खालामो नोंसोरो
बिसोरसो माबा हाखर जावलाबायग्राया।
ओं जाथारै खामानि। ओंहो मावो
उम खामा लांफैना लांफैला बिसोर आसोलफ्रा। दाख्लै फैनायफ्रा? बैनिया लांफैबाय थाग्राया। बुरजा लांफैनाया।
खामा गैया दा जोंनावथ खाम गैलाना।
बेनोथ दा नोंङा जायखिजाया बिसोर होनदां। हो?
मोनथिया नांगौबा मालाय लांफैगोन ब्रा ओम ओम
डाइरेक्ट फैयो।
खामनि दंफां दङ
इसिङाव एरसोननानै दं दा बेयाव।
गाबोन नायगोन र फुंआव।
नों दाङाबा सेस जासिगोन बे।
माबायाबो मेचिनफ्राबो मारै जाखोथाय माबाफ्राबो हन हाग्राफ्राबो।
ओम दंनायाथ' दङ।
फाग्ला सेनाबो मा जायोथाय सेन होनदां खेनसे उन उनबाबो माबा खेनसे उनबानो आलादा जायो।
जायाखैलै उननो रोङाखै दां।
आंलसै खनसे उनायावनो बोरैबा माबा बारल'बाय थानो नागिरो खेनसे उनबाथाय। गावनिबाथाय बारल'आ आरो खेनसे मोनबाथाय बारल'बाय थानो नागेरो बेखौ जोङो बेखौ माबा लानांसिगोन। सोलोंलाइ। जेनेबा मोनसिगोन। बानायग्राफोरनिफ्राय। मा उनग्राफोरनि उननो गोरोंफोरनिखौ।
ओम बे। दंफां हाग्राफोरनाव मावबाय थाग्राफोरनाव।
ओम। उम।
बे गोजौआव दोननाय मेसिन माबाफोरखौ आगजुफ्रा। बिसोर उन्दुग्रानिया नोंसोरथ' बाहायबाय थायाबा गा बाहायाबा थाब गार्जि
माथो जागोन माने माबा जागोन आरो ना! माने गोदानाव जेनेबा गोबाव ओमाय गोजाम जाबाय माने दा गोजाम जाबायना गोजाम जालांबाथाय बे बुथुवा जासिगोन इउस खालामाबाथाय
उम उम।
ओम। ओंखायनो जों बायदिनो जाहैबाय मेलेमबा। हायाबा बिलेमखौबो बाहाया
गालांगोन आरो बिसोरबोथ'
बेमा सोंगोन बेमा सों-सोंगोन नङाबा खिगोन बिनानै दोनगोन माबा अर
मोनगोन निहिर मालाय। थांगोन। सोरांबाथ' नागोर गाज्रि जाखाथारो। उम माबा सिखांनायजों गोलोमखांनायजों बिदि गोलोमखांलायदोंबाथ' सेसखा।
औ।
मा सासेया मा लोंजादों ना मा होनदों?
ओइ लोमजागाबाय बे दहालागै ओरैनो एसे गगा मोननायानोलाय।
ए।
उम ओ आरो गोबाव बहुद माइ गायोदां नोंस्रा नआव गायो?
गायालै।
गुमा गोथाव नागिरनांगौलै। गोथाव जाथारोखोमालै गुमा गोथावा माइ नारानिया, माइ नारानि गुमा गोथाव। मोनाबाबो बानायगोन रा फारमिंखौ माबा खालामगोन।
मा होनो
लेखा लेखानि पेपारनि?
औ।
नोंसोरो नै माबा नागिरलै खुसेंग्रा खुसेंग्रा।
एह। बेयावनो दं दां जोंनियावनो, मोनोब्रा मानो मोना ओरै होनबासो जागोन दा बे री होन्नाया माला गाबोथाय?
नोंनि होन्नाया टाइम नांबावगौलै, जोंनि दिनै गाबदों।
गाबनाया
एसे नांबावगौ ओमफ्राय।
ओमफ्राय दा गुदुंवावसो थाजोबो ना मालाय
उम अखा मानि हाबा माबासोआव ओंखारहैयोलै आगस्थ' जुलाय, आगस्ट।
उम उम उम।
मा सोर जाखो माखासेफ्रा माबा ओंखाम संहैनो थिनबाय आं खर' सादोंलै ओंखाम संहैदो होनना बुंदों आं, गाबोन संनोसै आं न'आव
थाबाय थाखायो संनायाव आं संखायो।
उम।
मैयाबो आं संखादोंआनो।
संबाबो सङाबाबो बो ओइयाव थाहैनांगौ मानसिफ्रा एलाबा बाया
थै एखमबा थायाना गासिबो एखेसो
दा गेमफोर गे माने खेलाफोर गेलेबाबो बेयावनो गेलेहैनांगौ
उम अर नायनो मोजां सार एखबा हास्लाबाना नों ओरै सुबा ओरै हास्लाबा जायो एखमबा
हायो लासै लासै मावबा हायो हाखु दाखुखौ माबा मा होनो ओरैनो थाफायनांगौ होनबाबो ओरैनो थाफायोबाबो बै मावग्राया बाया नङाबा
उम उम उम उम मन्दिराव थांङाखै नामा ब्रा मन्दिरफ्राव बेरायाखै नामा अबावबाफोर? थाफिसफोर लायला बाखै नामा माबानायनि बाजैफोर मोननायनि थाब थाब
गैया ओ बे बे बेजों बेजों बे जेंनाखौथ' नांखाला ओरैनो थाबाय थानो मोजां मोनथारो माथो
होयस हा-हायना मुलि नागिरदो रा दे
हायना मुलि हायना मुलि बानायग्रा गैलालै
हैओद माथो गोदो दंलायोमोननो।
गोदो जों गोदो गोदो मानसि ना गोदो गोदोना खुगायानो हायना मुलि बायदिमोनलै हायना मुलिया नंगौना नङामोनथाय नङामोन खोमालै थगायनायसोदां
जानो थगायखोना नंगौ जाखो
उम जेनबा दा ना नंगौसो नामा मिथिला
जानो माबादि माबादि मुलि बिबा
मा बादि जाथावथाव दे बे दे होनलाय नों बे बुस्थुआ मारै जाथावथाव बे मुलिया माजों माजों बानायबा हायना मुलि जायो गोसोखांलाय एसे इमाजिन माबा खालामलाय फंबाय मेलेमखौ उम
हो सि
अ' बुसथ'आ बिदि जायो।
थानोबो थानो हागौ आं दानबाय दे उ उम